खोनायाखैना नोंथां हेलौ
खोनादोना नों
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना
खोनादों नोंथां
नोंना एसे नेटा प्रब्लेम जादों नोंथां
औ औ ओ दाख खोनाबाय मोजां
औं खोनाबाय दे अम ओ बिब्दिब्लाज जोङो दा कार्तिकासा बे आयदानि सायाव फंनैसो रायज्लायनो नोंथां
औ
कार्तिगासाया जादों बर'फोरनि मोनसे गोनां थार फोरबो जोङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद जों सोमोन्दो थाबोनाय हारि जाहै हारि बेयाव जोंङो आब बादजों सोमोन्दो गोनां गोबां फोरखौ जोङो मोनबोदों बिनिनो मादाव जोंहा खाथिगासाफोरब र्बोयाबो मोनसे जोंहा आबाद मावनाय समाव जेब्ला जोंनि दुब्लिफोर थाराव गासै खान्थिनि गेजेरजों जेब्ला माइखौ गायो अब्ला जोंहा बेवहाय गिबियावनो फैयो खाराय जेननाय बिनि उनाव फैयो जोंहा ओ खोथिया फोनाय बिनि उनाव खोथिया फुनाय बिनि उनाव जोंहा माइ गायनाय बिनिफ्राय जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला जोंहा फिथाइ थायनायनिबो सम जायो एबा बिबार बारनायनिबो सम जायो दा बे बिबार बारनाय समाव जोंहा बे बिबारफोरखौ जानो गोबां एम्फौ एनलाफोरा जोंहा माइ फोथाराव बे बिबारनि बिदै सोबो एबा जेब्ला माइआ
उम
ओह फिथोब थोबो। गोबां माइ गोरलैयो जायो बे टाइमाव जोंहा सिङाव माइनि सिङाव जोंहा बि दै जायो मा माइ जानो थाखाय जोंहा बिदै जायो बेखौ जों एमफौफोरा सोबनानै बेखौ माइ गुगला खालामो जायनि थाखाय बर'फोरा बेखौ नोजोर होनानै माय फोथाराव ओ गासा सावनाय बे बे मोनसे आदबखौ लायो जायनि गेजेरजों जोंहा दुब्लि फोथोराव जेब्ला बे आलारि बाथिखौ सावहैयो अब्लाहाय दुब्लि फोथाराव थानाय गा सै एम्फौ एनलाफोरा जोंहा बे अरखौ नुनानै मोनाबिलिनि समाव बेवहाय जोंहा बारसोहैनानै दुब्लिनि बे माइ आबादफोरा खहा जानायनिफ्राय रैखा मोनो आरो बे बेजोंनो जोंहा गोबां खान्थिफोरखौ जोङो बै फारि फारि बानाय जायो। दा बिनिनो गेजेराव नोंथांनियाव आं फंनैसोसो सोंनो सानोदि जोंहा बे आबादजों सोमोन्दो गोनां कार्तिक गासानि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंसेमनो हागोन नामा?
नोंथांनि माथोखौ खोनायासै माथो नोंथां।
अ दे खाथि गासाजों सोमोनदो थानाया बाथ्राफोर खौ नोंथाङा हेलौ हेलौ। औ औ खोनादों आं नोंथाङा बे कार्ति गाासाजों सोमोन्दो थानाय फंनैसो बाथ्राफोर खौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ।
फालिनाय जायो। कार्टिक दानाव।
औ औ
बेफोरबोआ जोंना ओह गोरलै जोंना ओ बेखौ साननानै जोंना काति ‌ यो बिदिनो बे सानाव जोंना थाखाय गय बिफाङाव आलारि बाथि आरो जोंना माइ-माइ फिथाइनि सोरगिदिं एबा गेजेराव जोंना आलारि बाथिखौ सावनानै दोनहोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना बारि बागानाव
खोनायाखैदां हेल खोनादोना नोंथां आं माथोखौ खोनायासै नोंथांनिखौ।
मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
नोंथां खोनादो ना नोंथां?
औ औ खोनाबाय दे। औ खोनाबाय नोंथां।
नोंथां
हेलौ।
नोंथांआ खोनादों
औ खोनादों।
आरो खोनादोना नोंथाङा?
औ औ खोनादों बुंलाय।
खोनादोना
हेलौ।
नेटा इसे प्रब्लेम जाबाय औ औ औ।
औ खोनादों नोंथां। हेलौ औ खोनादों।
खोनादोना नोंथां?